नों नों खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादोंं दे।
औ नोंथाङा
अ अ नोंथां आङो मोजाङैनो दं नोंथां।
औ।
ओ नोंथाङालाय मा माबोरै दं नोंथां?
आंबो मोजाङैनो दं।
औ नंगौ नामा नोंथां? ओ नोंथाङा ओरैनो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आं दायो जेबो खालामथ'वाखै दा
अ बा थां होमबा जोङो फंनैसो ओ बाथ्रा रायज्लाय जागौमोनना नोंथां?
औ रायज्लाय जागोन।
अ नंगौना? ओ नोंथांमोननि ओन सोलाव ओ बैसागु फोरबोखौ ओ माबायदि जा गोमजायै ओ फालिनाय जायो बेनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ फोरमायनो हागोन ओ जोंनि जोंनि गामियाव जेनोबा बैसागो फोरबोखौ बैसाग दाननि सेथि ओ सेथि साननिफ्रायनो फालियो आरो बेयाव मोसौ बैसागो जायो गिबि सानखालि बेनि उनाव मानसि बैसागो आरो बेबायदिनो मानसि बैसागो मोसौ बैसागो आरो बायदि बायदि दंबावो ओ मोसौ बैसागो खालि जों मोसौ सौफोरखौ थुखैयो सिगांथ' दैमा दैसाफ्राव थुखैनो लाङोमोन दा बयहाबो मोसौ मैसोफ खमिलांबाय आरो बेखौ माने न'आवनो थुखैयो आरो न'आवनो बेनि उनावहा मानसि बैसागो खालि जों गेदेरफोरा ओ माने उन उन्दैफोरखौ बोर होयो आरो उन्दैफोरा गेदेरनिफ्राय मान लायो
औ नंगौ नामा नोंथां?
औ
ओ हेल' नोंथां
औ खोनादों
अ खोनादों ना?
औ औ
बिदिनो होनबा ओ खैदिनसिमहालागै मोसायो नोंथां
मोसानाय बुङोब्लाथो ओम मोसानाय बुङोब्लाथ' बै ओ बैसागोआवहा बै मानसिनि बैसागो खालि जों बयबो रंजायो । आरो बेबायदिनो जोंनियाव बे बैसागो रंजालि बैसागो फोरबो बिदि फालियो गामि गामि गावबा गाव गामि गामि । नोंथांमोननियाव बेबायादि माबोरै माबोरै बे बैसागु जानाय लोंनायफोरनि बागै एसे बुंगोन नामा?
ओ नोंगौ नो सोरनि मोनो नोंथांमोननि बायदिनो जोंनियाबो बैसागुआ बिदिनो मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो फालियो ओ बिदिनो ओ गिबियावनो ओ मोसौ बैसागुखौ ओ फालिनाय जायो मोसौखौ ओ मोसौ बैसागोखौ फालिनो जोङो मोसौखौ ओ थुखैग्रोयो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो गोबां ओ जिरादफोर लायो जेरै ओ दिग्लिलिथि खाराय लाव फान्थाव बिदिनो सानसे सिगां जि लानानै ओ मोसौ थुरखै खालि बेखौ गासैखौबो हानानै माला सुनानै ओ बे न' न'फोराव बारोनदाफोराव आलायो आरो बेफोरखौ ओ बिदिनो थौनियावबो जोङो थाव गुबै फोनो आरो लोगोसे बिदिनो ओ साराय हांगार सारायनि हांगारनि ओ हांगारखौ लानानै ओ थाव गुबै फुननानै बे हांगारखौ मोसौनिआव फोनो बिदिनो मोसौ सौनियाव बिदिनो गोसोम गुफुर बिदिनो फाख्रा ओ फोनो आरो
औ
बिदिनो ओ बिनिफ्राय दिग्लिलिथि दालायजों जोङो बि मोसौफोरखो आ दंग' बा हाख खरफोराव लाना हांनानै थुखैहैयो आरो ओ बि दिनो ओ मोसौ मैसोखौ ओ बो बै-बैसागोखौ थारमाने फालिनाय जायो। ओ अखानायैनिफ्राय जोङो आरो अखानायै जोङो ओ मानसि बैसागो मानसि बैसागो होनो अब्ला जोङो ओ बे खालि ओम जेबो मोसौ खानाय जाया बे खालि ओ उन्दैया ओ गेदेरफोरनि ओ बोर लायो ओ बेखालि आरो लोगोसेनो आरो ओ बायदिसिना गोखा गोखा गोखै जायखिजाया मैगं खा-खाबथिंनाय मैगं ओ बायदिसिना खाबथिंनानै जायो आरो बे खालि अ अ बायदिसिना आरो बिदिनो हाग्रानि बिदि खाबथिना जायो इखालि बिदिनो ओ बेखालि मानसि बैसागोखौ ओ फालिनाय जायो। बिनिफ्राय ओ अखानायैनिफ्राय जोंनिया मोसानाया ओ जुरिजेनो बिदिनो ओ मोसानाय खौ जोङो ओ अखानायै नैथि दिननिफ्राय जोङो बैसागुनि नैथि दिननिफ्राय जोङो ओ बे मोसानायखौ जोङो जागायो आरो। बिदिनो सातदिनसिमहालागै सात दिन सिमहालागै एकदम बिदिनो गामियावबो मोसायो बा खाथि खाला गामिफ्रावबो मोसायो बिदिनो आरो ओ गामिगा बारै बारै मोसानानै ओ सातदिननि उनाव जोङो लावखार ओंखार ओंखामखौ जायो आरो
औ
बे लावखार ओंखामखौ गासैबो जमानो लोगो नांनानै जायो। जाखांनानै आरो बेनि उनावबो आरो बैसागोनि गेजेरावनो आरो गामिनि मोनसे माबा ओ ओ प्रग्राम मोनसे लायो बाथौ फुजा जोंनिया ओ जोंना ओ गुबुन फोरना ओ खायफानिया माबा स्टेज प्रग्रामफोरबो लायो। नाथाय जोंना बिदि नङा ओ जोंनिया ओरैनो बाथौ फुजाल' लायो। बे बाथौ फुजायावनो लोग ओ जोंना उन दै गेदेर गासैबो रंजालायो सोरबाफोर ओ उन्दै उन्दैफोरानो ओ मोसायो ओ सल' रोजाबो बिदि आरो बा बोराय बुरै गासैबो बयबो रंजालायो आरो बिदिनो सानाव बाथौ फुजा जायो। फाय हराव आरो जोंना ओ लामा गा मोनसे नेम दं। बे ला-लामा गाथेनाय ओ नेमखौ जोंनिया ओ फालिनाय जायो आरो जाहाथे जोंनि गासैबो बेमार आजार जानो हायि गासैबो मोदाय दावदायफोरा गासै गामिनिफ्राय ओ जान खारजायो बे-बेनि थाखाय जोङो। ओ बे लामा गाथेनाय फुजाखौ होनाय जायो आरो ओ बिदिनो जोंनिया ओ बैसागुखौ गाजा गोमजायै ओ फालिलाङो ओमफ्राय अखानायै आरो जोंना ओ बे पग्रामनि अखानायै ओ मोनसे राम राममिन से होननाय ओ प्रग्राम थाबावो बे खालि गासैबो बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो लोगो नांनानै बे खालि बेहायनो जमानो गामिनि गंसेयैनो ओ ओरैनो बेदर जानाय मोनसे प्रग्राम लायो लोगोसेनो इयावनो आरो ओ ओ फरायसाफोरखौ जाय मेट्रिक आनजाद बा ओ हायार सेकेणडारि ओ आनजादफोराव ओ पास जायो । बे मान बरायो आरो बे । बे खालि लोगोसेनो दा जोंनिया ओ बिबान सेफायनाय बिबान गोदान बिबान दानाय ओ बा गोजाम बिबानफोरनो मान बावनाय बिदि हाबाफारिखौ लायो आरो
औ
बे बैसागुखौ जोंनिया रंजा बाजायैनो ओ फालिलाङो आरो नोंथां। नोंथांमोनहाबो बिदिनो। फालिङो नामा?
औ जोंनाबो बेबायदिनो आरो बे मोसौ बैसागो सानखालि सिगाङाव, ओ मोसौ बैसागो खालि बेयाव गेलेनाय बादायलायनायफोर जायो। बेयाव गामिनि बयबो ओ बयबो सुबुंफ्रानो बाहागो लायो गेलेनायफ्राव। आरो बेयाव बायदिसिना गेलेनायफोर जेरै। ओ फुटबल जोलुर आरो खारनाय बारनाय बायदि -बायदि गेमफोर होयो। बेनि उनाव। ओ बयबो रंजानो थाखायनो बेफोरखौ खालामो आरो, गामिनि रायजो राजाफ्रा, उनाव जोंनावहा बेबायदि स्टेज प्रग्रामबो जायो जोंनियाव।
अ नंगौ नामा।
स्टेज प्रग्राम, बिनि उनावहा बै ओ गामि गामि गामियावहा बयबो। ओ माने गुबुन गुबुन गामियावबो प्रग्राम जानायावहाय बैसागो मोसानो थाङो गामिनिफ्राय। आरो जोंनावबो। गामियाव बे बैसागो प्रग्राम बानायोब्ला गुबुन गुबुन गामिनिफ्रायबो मोसानो लागैया फैयो। आरो बेबायदिनो जों देंखोगिरिफोरखौबो बेयावहाय लिेंंहरनानै बयबो रंजायो आरो।
औ।
नोंथां होनबा ओ। नोंथांमोनियाथ' बिदि। ओ देंखोगिरि लिंहरो ना। न होमबा नोंथां? अ। बे ओ देंखोगिरिफोरखौ माबे माबे जायगानिफ्राय लिंहरनाय जायो? ओ बा सोर सोरखौ लिंहरना। दे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? नोंथां।
नेंखोगिरि बुङोब्लाथ' बै ओ बाक्सा, चिरां बेफोरनिफ्राय लिंहरनाय जायो। आरो बुंनो थाङोब्ला। जेनेखि ओ दङ बिदिनो बर'नि बेबायदि मुंदांखा मुंदांखा मेथाइ खनगिरिफोरखौ लिंहरो। औ।
लोगोसेनो नोंथां ओ ओ जाय बे ओ मोसानाय बादायलायनाय होयो, बे मोसानाय बादायलायनायाव माबाफोर बान्था होयो नामा नोंथां?
अबे मोसानाय बादायलायनायाव बान्था बान्था थायो बिसोरनि थाखाय, आरो सेथि बान्थानि थाखाय ओ जिबा जिबा रोजा नैजिबा रोजा बेबायदि जायो मालाबा मालाबा, आरो बेनि उनाव थि बान्था थामथि बान्था बिदिबो थायो। औ।
अब्ला नोंथा एबा नोंथांजों रायजलायनानै ओ जोबोद गोजोननाय मोनबाय। ओ गोबांओ उम। औ। बुजिबाय ओ गोजोनथों नोंथां होमबा।अ दोनथ'सै नोंथां।